औ नोंथां खोनादोंनाा? गिबि गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि जासिरग्रोनाय थाबाय द बे
औ दे नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि
औ दायो नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
आंथ नै नोंथां ओंखाम संखांनानै ओरैनो दंथयो।
अ आदसा आदा बिदिब्ला नोंथाङा जुदि ओरैनो दंब्ला जोङो दान्दिसे सम गोदो गोदायनि सुबुंफोरा जे माबायदियै रायजो जाबोदोंमोन आरो। दासिम माबायदि सोलायनाय जोङो नुनो मोनबोखो? माबायदि सोलाय बेखो बेनि सायाव जोङो दान्दिसे सम सावरायलायनो हागोन ना नोंथां?
अ हागोन नोंथां हागोन।
अ बिदिब्ला जोङ एसे सावरायलायनायनि बिदि बिदिब्ला गिबि गिबियाव आंनो जागायग्रोदिनि नामा नोंथां?
औ दे नोंथाङानो जागायग्रोदो।
अ दा गोदो गोदायनि जिथुनाखि सुबुंफोरनि जि थांनानै थाबोनाय एबा रायजो जानाय। माबोनाय होननानै बुङोब्ला। जोङो ओरैबायदि सानहरनांगोनदि जे गोदो गोदाय आरो दानिखौ नायोब्ला जोबोद फारागथि सालायनायखौ जोङो नुहरनो मोनसै आरो बेसेबांबा माने फारागथि खौ जोङो नुहुरनो मोनो आरो दा गोदो गोदायनि सुबुं बे फोरनि जि रायजो जानाय बियो एखेबारे गुदु अरनबारिनि गेजेर गेजेर जेराव बिसोरो थावरिनानै थाबोनो गोनां जादोंमोन आरो गोदो गोदाय एखेबारे बिसोरो फुरा माने हानद्रेद जौसे जौखोन्दो मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै मिथिंगाजोंनो बिसोर बिसोरो फोथांबोजानाय बेबायदि राहायाव माने बिसोरो रायजो जाबोदोंमोन होननानै जोङो मिथिनो मोनबोदों आरो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
गोदो गोदायनि सुबुंफोरा अरनबारि गेजेर गेजेर बिसोरो थारथिंनानै बेराय मोन बेबायदिनो बिसोरो आदारफोरा जाहैबाय बिसोरनि गाहाय आदारफोरा जाहैबाय मैहुर खालामनानै जिब जुनारफोर जानाय आरो बिसोरो गोथां गोब्राम जायोमोन। जिब जुनारफोरखौ मानोना बिसोरहा दानि बायदि साननो हनो हानाय एसेबां माने गोथौ साननो हानाय बिस्रा जेबो मेलेमानो गैयामोन माने सान्थौ गैयामोन आरो। आरो गोदो गोदायनि सुबुंफोरा मा खालामोमोन बिसोरो जे अरनबारि गेजेर गेजेराव बिसोरो थायोमोन आरो बिफां लाइफांनि फिथाइ सामथ फिथाइ आरो बिगुर बिफां लाइफांनि बिलाइ बेफोरबायदिखौना फि - बिसोरो जाबोदों, आरो अन्थाइफोरखौ बिसोरो देनानै गोफार गोफार खालामनानै आरो बिनिफ्राय बिफां लाइफांनि दालायफोरखौ गोफार फारनानैहाय बेजों बिसोरो मा खालामदों? दैमा दैमा बिसोरो दैफोराव ना खासेयाव एम्बु बायदिसिना हम नानै आरो जिब जुनारफोरखौहाय मैहुर खालामनानैहाय बिसोरो गोथां गोब्राबैनो माने जाबोनानै सोलिबोनाय माने। सुबुंमोन आरो गोदो गोदायनिया न
औ नंगौ नोंथाङ।
दा बेबायदिनो बिसोरो थायै थायै थाबाय बेनिफ्राय गिदिर गिदिर अरनबारिफ्राव बिसोरो थाबाय आरो। मैहुर खालामबाय मैहुर खालामनानै बिसोरो जाबाय बिदिनो जेब्लनेखि जि जायगायाव थादों बे जायगा थानाय जायगायाव जुदि गावसोर मैहुर खालामनो थाखाय एबा सिखार खालामनो थाखाय जिब जुनारफोरा जुदि जोबो ब्ला बिफां लाइफांनि फिथाइ सामथायफोरा जुदि जोबोब्ला अब्ला बे जायगाखौ नागारनानै बिसोरो गुबुन दाबसे जायगायावहाय आरोबाव फिन माने थांनो गोनां जायो आरो बिस ओरै बायदि जायगायाव थायोदि जे जायगायाव माने दैनि सुबिदा थायो। बैफोरबायदि जायगायावहाय बिसोरो थानानै जिउ खांबोदों आरो। आरो बिनिफ्राय गोज। गोजांनायखौ होबथानो थाखाय आरो गोजांनायनिफ्राय बारगनो थाखाय बिसोरो जिब जुनारफोरनि जि बिगुर बे जिब जुनारफोरनि बिगुरफोरखौनो बिसोरो। गाननानै थादोंमोन बिफां लाइफांनि गिदिर बिलाइफोर गोरान बिलाइफोरखौ बिसोर गाननानै थादोंमोन। आरो अखा सारन्थाइ बायदि मैयानिफ्राय मिथिंगायारि जाथायफोरनिफ्राय बारगनो थाखाय बिसोरो गिदिर गिदिर अन्थाइनि दन्दरफोराव बिसोरो थादोंमोन बिफां लाइफांनि दन्दरफोराव बिसोरो थादोंमोन आरो बेबायदिनो बिसोरो थादोंमोन आरो। आरो बिनिफ्राय जिब जुनारफोरनिफ्राय गिख्रंथाव माखा खासे जिब जुनारफोरनिफ्राय बिसोरो बारगनो थाखाय बिसोरो मा खालामदोंमोन ज जयै बिसोरो सिखार खालामोमोन आरो ना बेबायदिनो बिसोरो सोलिबोदों आरो गोदो गोदायनि सुबुंफोरा बिदिनो फैयै फैयै बिदिनो सोलियै सोलियै लासै लासै लासैनो माने बिदिनो सोलायबोनो हमबाय लासै लासै। साननाय हनायफोरा एसे एसे एसे एसे बेबायदिनो सोलाय बोबाय। मोनसे समाव बिसोरो ओ थानो थाखाय एसे एनै न बां लुनो रोंजेनबाय बिफां लाइफां बिफांनि बिलाइफोरखौ गथायनानै जथायनानै आरो जिब जुनारफोरखौ फिसा फिसा जिब जुनारफोरखौ मोनोब्ला बिसोर बिनि सायाव सानबायदि जों बेखौ लांनानै जों जि जायगायाव थायो। बे जायगायाव जुदि जोंङो खानानै दोनहैयोब्ला अब्ला इयुननि थाखाय जों बेखौ देरोब्ला जोंहा बांसिन मुलाम्फा जागोन बेफोरखौबो साननाय फैबाय। आरो बिफां लाइफांफोरखौ फिथाइफोरखौ बिदिनो लाबोनानै गायफैबाय गायफैनानै बेबायदिनो बिसोरो बेनिफ्राय माने ओ जोलै फेहेरबाय बेबायदिनो बिसोरो सोलि माने आथिखाल मुगासिम गोबां सोलायनायखौ जोङो नुबोबाय आरो दा गोदो गोदायनि स सुबुंफोरा बेबायदि माने सोलिबोदों आरो। थारमाने दा ओ नोंथांनि बायदिब्ला ओ माबायदि बिनि सायाव नोंथाङाबो एसे फोरमायथि होनो हागोन नामा? जे दानि मुगासिम माबायदि सोलायबोखो बिनि सायाव नोंथांङाबो एसे फोरमायथि होनो हागोन ना?
नोंथाङाथ आंनो दानि बावैसो जाबायदि गोदोनिफ्राय माबायदि मा मायाव थानानै आरो माखौ जानानै थांनानै थादों। आरो सान्दुं अखानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बिसोरो बबेयाव माने ओ बबेयाव थानांदों बे फोरनि बागै नोंथाङा आंनो दानि बावै गुवारै जोबोद मोजांङैनो बरनायनानै हो लांबाय ओ दायो आं नोंथांनिसि सिगांङावहाय आथिखालाव मा मायाव सोलायने सोलायबो खो बिनि सायाव फंनैसो बुंनोसै नोंथां।
औ औ जागोन दे नोंथां।
ओ गोदो गोदायथ जोंङो। ओ हाग्रा बंग्रायाव मैहुर खालामबायनानै हाय जिउ खुंदोंमोन नाथाय जोंङो आथिखालनि मुगायाव बैफोर मैहुर खालामनाया खम जालांबाय आरो बेबायदिनो जेनेबा गोदो गोदायथ' जमा जमा थानानै। ओ जाखिनि मैहुर खालामनानै मोनो बेखौसो जमा जायोमोन नंङा होमबा औ नाथाय सम बारबोनाय लोगो लोगो बेफोर गासैबो सोलायबोनानै मोनसे गामि गायसनबाय। बे गामि गायसननानै बेबायदिनो बिस बिसोरो ओ गा-गामियावहाय गाव गावनि माने आलादा आलादा न'खर गंसे गंसे फसंनानै रायजो जाबोबाय बेबायदि रायजो जाबोनायाव माने माने ओ गोबां माने ओ माखासे सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो जेरै बिसोरो गोथां गोब्राम जायोमोन दायो आथिखालाव बेफोरबायदि जाया मोजाङै संनानै फोमोननानै जायो।
औ।
बिदिनो सासेया गुबुन सासेखौ हेफाजाब होलायो गामियारि जिहेथु आरो ओ गोदो गोदाय बिसोरो साननो रोङामोन जे बेफोरबायदि गोथां गोब्राम जानायनि गेजेरजों जि जोंनि माने बेमार आजारा जायो बेखौ बिसोर साननो रोङामोन नाथाय आथिखालाव बेफोर बेफोरबायदिखौ साननो रोंनायनि जाउनाव बेफोर बेबायदि गोथां गोब्राम जाया लासिनो मोजां संनानै जाबाय लोगोसेनो ओ गोबां बेफोरबायदिनो आथिखालावहाय लेखा फरा लेखा फरा सोलोंबाय सोलोंनायनि गेजेरजों गोबां लामा सामाफ्राबो मोजां जाबोनायनि जाउनाव बेफार फालांगि खालामबाय ओ बेबायदिनो गोबां माने सोलायबाय आरो आथिखालावहाय बिसनि साननाय हनायफोरा। गोजौनिफ्राय गोजौसिम माने जौगालांबाय। मानोना जोङो लेखा सोलोंनायनि गेजेरजों गोबां जोंहा माखासे गियानफोर मोननो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
बेफोर गियाननि गेजेरजों माने गुबुन सुबुंफोरखौबो जिहेथु बिसोरो नुबाय ओ बेफोरबाय दि बेफोरबायदि नुनायनि गेजेरजोंनो गावसोरो गोदान गोदान सोलोंलांबाय थानानै मोनसेनिफ्राय मोनसे माने माने ओ गोदान गोदान सोलोंलांनानै ओ दिनै बे बिसिम मुगायाव मोनफैबाय आरो। दायो जों नायोब्ला नुनो मोनो ओ जोंनि माखासे बर' न'खरफोरावबो गोबां माने गोबां बिथिङाव सोलायनाय फैबाय बिसोरो आथिखालाव गाव गावनि नि न'खरावनो गोबां बिबांनि माइ आबादनि अनगायैबो गुबुन गुबुन फसलफोरखौ दिहुननानै बेफार फालांगि खालामदों मानोना जोंहा गोबां हान्था मेलानि थाखाय सुबिदा दाफोराबो गोबां सुबिदा गोनां जाबाय जोंनिया आथिखालाव
औ।
औ बे बेफोरबायदिखौनो आं सोलायनाय नुदों आरो नोंथां।
औ गोदो गोदायथ' हान्था मेलानि थाखाय गारि मथरफोरबो गैयामोन। साइकेल मथर गैयामोन नाथाय आथिखालावथ' आरो हा हान्था मेलानि थाखाय जोबोद सुबिदा गोनां जाबाय दिनै गोजौजोंबो अख्रां जाहाज नि गेजेरजोंबो दिनै दाबसे जायगानिफ्राय गोजान दाबसे जायगायाव जि जायगायाव माने सप्तासे गाहाम दस दिन गाहाम नांगौ बे जायगायाव सानसेनि सम सहैनो हानाय जाबाय बेफोर जाहैबाय गासिबो सोलोंथाइनिनो मोनसे गोहो होननानै जोङो साननो नांगोन नङा होमबा नों थां औ सोलोंथाइ गैयामोनब्लाथ' बेफोरखौ हायामोन। दा गोदो गोदायनिफ्राय अनेक सोलायबोनाय जोङो नुनो मोनबाय आरो नङा होमबा? आथिखालाव ओरैबायदि गोदो गोदायथ' दाबसे जायगानि गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोब्ला थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन आरो रायलायनोब्ला औ।
बेबायदिनो जोंहा हाग्रा बंग्रानिफ्राय थाजेननानै बेफोरबायदि माने ओ न' अ गामि गायसननानै न' लुनानै रायजो जाबोनायाबो गोबां माने साननो गोनां नङा होमबा नोंथां? आथिखालावथ' आथिखालावथ' जोङो गोदो गोदाय ओ दंफां बिगुर बेफोरखौ गाननानै थादोंमोन नाथाय आथिखालाव गोबां माने ओ गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि जि जोमफोर गुदुंनि गुद दुं गोजांनायनि गोजांनाय गोबां मोनसे नङा होमबा औ बेबायदिनो जों हा सोलायनाया फैबाय आरो आथिखालावहाय बेबायदिनो न' बांफोर खौ नायोब्लाबो जों नुनो मोनो आथिखालाव औवाजों लुनाय न'खौनो खम नुनो मोनसै स सिमेन, अन्थाइ गिदिर गिदिर बिल्डं गारि मथर बेफोर गासिबोस सोलायनाया फैजोबबाय नालाय बेबायदिनो सुबुं माहारिनि साननाय हनायफोराबो सोलायलांनानै गोजौ फारसे दावगोलांबाय आरो
औ नंगौ। दा जोंहा समाबो जाबाय नोंथां बिदिब्ला जों बेस सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'दिनि नामा नों थां औ नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां।
औ दे नोंथां उम औ